अ।
दा बिजिफोर नामा?
बे बेस्थ' नङा।
ए नोंङा दानदिसे सम होनो हागोन ना? अ। बिदिब्ला आं नोंसि नोंथांजों सुंद'यै माने ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय होनसो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होननो हागोना?
हागोन हागोन।
बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय। माने जोंङो मिथिंगायारि दाथायाव जेनेबा जोंङो गोबां जायगाफ्राव ओनसोलफ्राव जोंङो
जोंङो संसार जानानै दं नङा होमबा गोबां? गुबुन गुबुन दा बेवहाय खायसेया हाजो ओनसोलाव संसार जानानै दं, बे हायेन ओनसोलाव संसार जानानै दं। आरो दा नोंथांनि रुजनायाव ओ हाजो ओनसोलाव रायजो जानाया साबसिन ना? हायेन ओनसोलाव रायजो जानाया साबसिन नोंथां?
औऔऔ ओऔऔ जागोन दे। आंङो गिबियावनो आं हायेन ओनसोलनिखौ बुंग्रोनोसै
औ औ
ओ हायेन ओनसोलाव माने बिदिनो राय संसार जानो थाखाय रायजो जानो थाखाय माने गिबियावनो नांगौ जायो होमबा बिदिनो रांनि गोनांथि बिदि जायो रां एक नम्बराव माने रां थाखा फैसा नङाबा जोङो थांना थानो हाखाया बे बुहुमाव जोन'थ' एक नम्बारखा आरो जोंङो माने हायेन हायेन ओनसोलाव जोंङो माने बिराद आबादफोर मावना जानो हायो आरो जेरै जोंङो माइफोर गायनानै जानो हायो बिदिनो दामि दामि दंफां जेरै दंफां माबा दंफां थिथा साफा बाय दामि दामि दंफांफोर गायनानै जोंङो थाखा लाख लाख थाखा आरजिनानै दोननो हायो जेनेबा बे फिउसारनि थाखाय आरो बिदिनो सापातफोर गायनो हायो। सापातफोर गायोब्ला जोंङो मासावनो बिराद बिराद लाख थाखा मोननो हायो। बिदिनो जोंङो जोंनो जिउ खुंनो हायो आरो ओमफ्राय हायेन हायेनो ओनसोलाव नोंङो फुख्रिफोर बायदि बानायनानै नाफोर फिसिनो हायो बिदिनो गिदिर गिदिर ना फोर फख्रि बिदिनो बिराद गिदिर फुख्रि बायदिसिना बिराद बुरजा ना हगारनानै मोनो बोसोरावनो बेयाव बिराद थाखा रां खामायनो हायो। बेजोंनो माने रायजो संसार जानो हायो आरो हायेन ओनसोलाव माने बिदिनो टाउन सहरफ्रा बांसिन जायो हायेन ओनसोलाव ओमफ्राय
टाउनाव माने थांलाय फैलाय माने बिदियाव सुबिदाया मोजां आरो जोंनि बे हायेन ओनसोलाव बांसिनानो माने सुबुं अनजिमाफ्रा थायो बांसिन माने खेथि बाथि बायदिसि ना मावनानै बांसिन जायो मानसिफ्रा बि हायेन ओनसोलाव आरो बांसिन सोरबा साख्रि यालफोरा साख्रि मावनानै जायो
औ
एबा गुबुन फारसे हाजो ओनसोलाव हाजो ओनसोलावाव बे माइफोरालाय गायजायो गायनायालाय होमबाबो माने हाजो ओनसोलाव इसेबां सुबिदा गैया माने बिदिनो हाजो हाजो ओन सोलावबो जायो जानायालाय बिदिनो बारि बागानफोर बानाय जायो बिदिनो हाजोआव दंफांफ्रा हाजो ओनसोलावबो दंफांफोर गायजायो बिदिनो साफाताबोथ' जाखायो हाजो ओनसोलाव साफादफोर गायना जाजायो बेबो जाजायो माने आंनि बायदिबा जेनेबा हाजोजों हायनो ओनसोलजों माने एसे समानबो समान बायदि नुयो आरो आं
औ
जेबो फारागथि गैयै बायदि नुयो आरो आं जेनेबा हाजो ओनसोलावबो दंफां लाइफांफ्रा थिगानो जायो गय गयाबोथ' बांसिनसो जायो हाजो ओनसोलाव गय ओमफ्राय फुख्रि बायदिसि ना बानायनो हाया आरो फख्रिफोरा बानायनो हाया जायो बिदिनो हाजो ओनसोलाव दंफां लाइफां बिदिनो गय खान्थाल बिफां बायदिसिना बिराद बिफांबो गायनो हायो बेफोरजोंनो बिरात थाखा खामायनो हायो आरो जुखामफोर गायनो हायो हाजो ओनसोल जुखामफ्रा बिरात जायो माइबो गायजायो हाजो ओनसोलाव माने सिखाजों थुयै थुयै बेलेग जाथिफोरखौ नुबाय आरो आं बिदिनो हाजो ओनसोलाव माइ गायनाय बिदिनो हाजो ओनसोल बो बिराद खेथि दंसो गारो बिदिनो बायदिसिना फिसा फिसलौ फिसा फिलौ बिरादनो खेथि दंसोगारो बेफोरखौ मावनानै हाजो ओनसोलनियाबो जायो आरो बिदिनो हाजोजों हायेनजों माने आंनि बायदियाव माने एसे समानफ्रामान आरो ओमफ्राय हाजो ओनसोलाव एसे थांलाय फैलाया खस्थ' जायो आरो एसे बेल' ओमफ्राय हाजो ओनसोलावबो बिदिनो बांसिनानो माने थांनानै दङ हाजो ओनसोलावबो ओमफ्राय हायेनावबो इदिनो एखे आंनि मथेबा माने मोननैबो माने समान आरो हाजोजों हायेन ओनसोलजों माने एखेफ्रामखौ नुयो आरो आं दा नोंथांनि मोन्दांथिखौ होनदो
औ नंगौ हाजो ओनसोलावबो गोबां सुबुङानो रायजो जानानै दं बा हायेन ओनसोलावबो गोबां सुबुङानो रायजो जानानै दं नाथाय जोङो आंनि नुनायाव बा आंनि मोनदांनायाव जोङो नायोब्ला नुगोन हायेन ओनसोलाव गोबां हाजो ओनसोलाव जेरैबायदि संसार जादों बेनिफ्राय गोबां सुबुङा बांसिन हायेन ओनसोलखौ संसार जानानै दं आरो मानोना हायेन ओनसोलाव जोङो मिथिखायो थांलाय फैलाय ओ न' लुनाय गोबां बेफोरबायदि खामानिनि थाखाय सुबिदा जायो नाथाय खायसे ओनसोलफोलाव जोङो रायजो जानायखौ नायोब्ला मा बिथांमोननि रायजो जानायनि जि थासारि बा जि आखुथाय बेफोरो एसे आलादा गुबुन रोखोमनि जायो नङा होमबा। जेरैहाय जोङो हाजो ओनसोलाव मा खालामनांगौ बैसां न' लुनानै थानो गोनां जायो। हाजो ओनसोलाव बिनिफ्राय मा होनदों जिब जुनार गोबां थानायनि जाहोनाव बिसोरो रैखा मोननो थाखाय गोजौ बैसांनि न' लुनानै थायो। दा हाया समान नङिनि थाखाय बिथांमोना न'खौ समान खालामनांगौनि जाहोनाव ओ बैसां न' लुनानै थानो गोनां जायो नङा होमबा।
औ औ।
दा बेबायदिनो जोङो बे माबाखौ नायोब्ला जोङो हाजो ओनसोलाव जानाय संसार जानाय एसे खस्थ' बायदि आं मोनदाङो आरो।
औ औ।
जोङो मिथिखायो जे ओ हाजो ओनसोलाव थायोब्ला मा जायो जोंहा लामा थांलाय फैलाय हान्था मेलाया गोबां दिगदार उसुबिदा जोङो जानाय नुनो मोनो आरो मानोना बेवहाय जोङो मोनसे लामा बानायनांगौब्ला गोबां ओ लाख लाख रांनि गोनांथि जायो बिनिफ्राय मा जायो बिनि लामाखौ जों मालाबाबो सिदा खालामनो हाया। गोजौ गाहायनि जाहोनाव गेदा गेदिनि जा ओ खालामनांगौ गोनां जायो नङा होमबा आरो बेबायदि जानाव थायोबा मा जायो जोङो गोबां ओ एक्सिडेन्ट बायदिसिना जानायनि सुब माबा चान्स थायो आरो। बेनिफ्राय जोङो दैज्लां बोथोर होननानै मिथिगौ। दा दैज्लां बोथोराव बिथांमोननियाव मा जायो गोबां हाजो गिसिखानाय। माबलाबा द माने बायथेनाय नङा होमबा।
औ।
बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाफोर ओ हाजो ओनसोलाव थानायखौ नुयो आरो। सरासनस्रायै जोङो नायोब्ला हाजो ओनसोलाव माने जेरैबायदि आबादफ्राबो जों जोङो जेरैबायदि सुबिदा बायदि हायेन ओनसोलाव जेरैबायदि सुबिदा जागोन बेबायदि जोङो ओ हाजो ओनसोलाव एसेबां माने सुबिदाखौ जों मोना थाङा आरो जेरै जोङो माइ गायोब्ला मा खालामनांगोन गोजौ गाहाय दलायसे दलायसे बिसोरो ओ जावग्लि जावग्लि नङा होमबा।
औ।
एबा ओ सुबिदा नायनानै बिसोरो मा खालामनांगौ एसे एसेनो गायनो गोनां जायो आरो। नाथाय जोंनि हायेन ओनसोलावबा गोबां इजि ओ बेजों
औ।
समाप होननानै जों
औ औ।
दखरसे हाग्राखौ एवसांनानै बेयाव अर सावना होनानै ओ बेखौ लांदां खालामना होनानै बेवहाय जेरोखोम बानलु सुखा जोगोनार गां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो जाय जेरै हाय मावो बेबायदिनो बिथांमोना मावनाय जायो। दा बेबायदिनो बिथांमोना जेरैबायदि संसार जानानै ओ थांनानै दङ बेबायदि हायेन ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा माने गोरलैसिन ओ थासारिजों बिसोरो संसार जानानै दं आरो मानोना जोङो
हायेन ओनसोलाव नायोब्ला हायेन ओनसोलनि संसार जानायनिया गोबां साधारन बा गोबां उम खस्थ' गैयि बायदिखौ जों नुयो आरो नङा होमबा जेरै जोङो हाजो ओनसोलाव गोबां गोजान गोजानाव जों आबाद मावनानै मावनांगौ जायो आरो हाजो ओनसोलाव गोबां जिब जुनार एमफौ एनलाजों जोङो जुजिनानै थानो गोनां जायो आरो दा बेबायदिनो आंनि नोजोरावबा जोङो हायेन ओनसोलाव उम बांसिन उम सुबिदा जों नुनो मोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो हायेन ओनसोलाव जेरैबायदि गोसोबायदि जोङो मा खालामनो गोसो जोङो बेखौनो हायो ओम दा हाजो ओनसोलावबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां जों गोबां सानग्रोनो गोनां जायो आरो मा गोबां उम रांबो खरसा बेवहाय बाहायनो गोनां जायो आरो बेनिखायनो जोङो मा होनदों उम हाजो ओनसोलनिफ्राय जोङो हायेन ओनसोलखौ जोङो जौगासिनाय हा रायजोफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेरावनाखि हायेन बांसिन जौगानाय जेरै जोंनि सा सानजा भारताव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो
आसाम आसामा हायेन ओनसोलजों बुंफबनाय जायनि जाहोनाव आसामा आथिखालाव गोबां जौगाबाय थानायखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जादों दा जेखियानो जाया जोंङो मा खालामगोन? जोंङो संसारखौ जाखास जाखानांगोन नंङा होमबा? जों हायेन ओनसोलावबो जोंङो बेदिनो जानानै थानांगोन आरो जों बेहाय माने खस्थ' बे एसे खम बाराखौल' जोंङ बेयाव नुनो मोनगोन आरो।
ओं।
दा जेखियानो जाया जोंङो ओ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? गोजानाय थाबाय।